औ खोनादोंना नोंथाङा? औ खोनादों। ओ अ नोंथांजों एसे सावरायजागोन ना?
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
ओ। जोंनि माने
जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नामा नोंथां।
औ नोंथां सावरायजागोन
औ
नोंथांमोननि ओनसोलनि एसे दोरोङारि गान्नाय जोमनायनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो औ ओ बुंनो थाङोबा जोंहा ओ बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय आरोना ओ बे दोरोङारि गाननाय जोमनाय होनोब्ला बे गाननाय जोमनायनि सिनायथियाव जोंहा माने गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जों बर'फोरा माने गिबियाव जोंहा दख'ना एबा आर'नाइ फालि बेफोरनि सिनायथि नङा होनबा
औ
ओ बेजों लोगोसे जोंहा आथिखालाव माने गोदो गोदायनि दिनावथ' जोङो बेफोर गाननाय जोमनायफोरखौ माने गावनो गाव आखाइजों दानानै हिसान आरि सोंनानै माने जोङो दानानै दानानै लुनानै गानोमोन आरो ना बेबायदि माने
औ औ बेफोर माने माने गोदो गोदायनि समाव माने ओ गोबां बिसोर माने गावजों गावनो आखाय जों एसान बा बेबोस दानानै गानोमोन आरो साफ्रोमबोनि न'खरावबो मानो जोङो मोनफा मोनफा बेफोरबादि हिसानसालिफोरखौ नुनो मोननाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव गोबां सोलायनाय नुबाय माने औ नोंथां खोनादों
औ औ
अ माने जोंहा बे दानाय लुनायनि सायाव बुंनो थांब्ला माने आथिखालाव माने साफ्रोमबो सुबुंखौनो जोङो हिसान दानाय नुनो मोनदिया आरो ना औ दङ साफा सानै बेफोरखौल' जोङो नुनो मोनसै औ नंगौ थारैनो माने जोंहा माने आथिखालाव माने गोबां ओ बेफारिनि मेसिन फैबाय आरोना बेफोरबादि ओ आथिखालावथ' माने गोबां बेफोरबायदि मेसिनजों दानाय बिदि क्लास बेफोरबादिबो खालामनाय जायो जेरैहाय लुम टेक्सटाइल बेफोरावबो माने गोबां रोखोमनि माने बेफोरबायदि सि दानाय आरिथेब फोरोंथाइ होनाय जायो आरोना अब्लाबो माने बेयाव मिसिंफोरजों दानाय लुनायखौ जों बांसिनै नुनो मोनो। ओ जोंहा गिबियाव जि दानो गोनांबा माने खुन्दुंनि गोनांथि जायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
ओ जेरै खुन्दुाबबो गोबां रोखोमनि थायो जेरै फलेस्टार ओ बेबायदिनो मास्रा भुथिया गोबां रोखोमनि थायो आरो आरो जोङो आथिखालाव जों खुन्दुंनि गाबफोरखौबो जों गोबां रोखोमनि मोनो नोंनो मा गाब नांगौ बेफोरखौ जों माने बाजारफोराव बायनानै लायनो हायो गोसो बादि बायनानै लायनो हायो आरोना बेबदिनो जों खुन्दुंखौ लाबोनानै माइ बिदि होनाय जायो जों माइदि होखांनानै खुन्दुंखौ सोंनाय जायो आरोना सोंनानै लाखांनायनि उनाव जोङोहाय ओ खुन्दुंखौ जोङो जोनथोरजों थुननाय जायो ओ थुनखांनायनि उनाव जोङो बेखौ हिसानाव लागायनाय जायो ओमफ्राय हिसानखौ जोङो दानानै जोंहा आरो बे दख'नायाव गोबां आगरफोरबो सेबखांनो हायो आरो ना? जेरैहाय दाउस्रा मोख्रेब फारौ -फारौ फारौ मेगन बेबायदिनो लाव बेगर बेजों लोगोसे बैग्रि बिबार दिंखि आगर हाजो आगर गोबां रोखोमनि आगर दङ आरो जोंहा गोदो -गोदाय समनिफ्रायनो ओ जोङो माने बेफोरखौ ओ बुंनो थाङोब्ला जोंहा बे ओ जोङो दानाय लुनायखौबो जों बेबायदि गावनो गाव दानायखौ जोङो गाननो साबसिन मोनो होननानै जोङो ओ मिथियो आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोदो गोदाय समावथ' जोङो औ औ।
नङा होमबा?
औ जोंहा माने गोदो गोदाय समाव जोङो बेफोरबायदि जि आरि दानाय लुनाय फोरावबो लोगोसे जोंहा माने जों जाय जा आथिखालाव जोङो मा रोखोमनि गाबनांगौ बेफोरबायदि जों गाब खौबो मोननो थाङामोन आरोना जोङो बांसिनै मिथिंगायारि मिथिंगायाव मोननाय जेरै बिबारनिफ्राय लानानै बिबार फिथाइ रोदा बिलाइ माने बेफोरखौ जोङो सिफ्लेलाबायनानै माने गाब ओ देग्लिलाबायना जों माने गाब खालामोमोन गोदो गोदाय जों मिसि नाय बायदियाव माने बेफोरबायदिसो माने बिसोर गाबखौ अबेबा रोदा जों अबेबा बिलाइजों बे गलाय मोनदेर खालामनासो बिसोर मोनसे गाब खालामनानै बिसोर जि दानानै ओ गाननायखौ जोङो मिथिनो मोनोमोन आरो ना। आथिखालावथ' जोङो बेफोरबायदिनो गोनांथि गैला अ गोदो गोदायथ' माने साफ्रोमबो आइजोफोरानो जि दानो गोरों ओ मावनाय दांनाय गासै माने बेफोरावबो गोरों होननानै जों मि थिनो मोनोमोन आरो ना। ओ आगर एरनो गोरों बेफोरबायदि ओ आथिखालाव थ' माने बांसिन सुबुंआनो ओ बेफोरबादिखौ रोंनो रोंलिया खायफा -खायफा आयजोआथ' दासिमहालागै। माने जि दानोबो रोङि दङ आरो ना। बेफोरबादिखौ जोङो ओ आथिखालाव नुनो मोनसै।
औ नंगौ नोंथां औ दानि जुगावथ'
औ नों
ओ दानि जुगावथ' गोमानायानो होनजाबाय नै थां इस ओ सोरनिबा सोरनिबा गथ'नि सायाव सोङोब्ला बियो साल खुन्थाया माखौ होनो दानिया नोङो फरायसालिफ्रावबो आनजादाव फैयोब्ला थानो नागिरा नङा होमबा
औ नंगौ थारैनो।
सासे गथ'आ
औ नंगौ।
औ।
माने बिसोरो बेफोरनि बागै बांद्राय बेबादि ओ मिथिया ओ गोदो- गोदायनि आयजोफोराथ' गथ' माने गासिबो बिसोरो मि थि मिथिगौमोन साल खुन्थाय मा बेखौ मानिफ्राय बानायनाय जायो बेफोरखौ माने जोंहा बेफोरबायदि हिसाननि गासै मा माने ओ नांगौ बुस्थु जानायफोरानो माने बांसिन ओ औवानिफ्रायनो जों बानायनाय जायो नङा होनबा हिसानखौ?
औ जों मिथिंगानिफ्रायनो बांसिनानो मिथिंगानिफ्राय बाहाय
औ औ औ बुंनो थाङोबा गोदो गोदाय थ' जोङो नांगौ रोखोमनि दा जेरैहाय जों खुन्दुं मोनो बेफोरबायदि खुन्दुंबो मोनामोन बिसोरो बिसोर माने गावनो गाव माने इन्दि एम्फौ फिनानै बिसोरो खुन्दुं थुननानै बि बिब औ -औ बिसोर बेबादिनो खुन्दुं थुननानै फिथोबनिफ्राय बेबायदि खुन्दुं जोम गानग्रा जोमग्रा बेफोरबादि बानायना लायोमोन आरो आथिखालावथ' जों बिदिखौ माने आखाइजों बानायनाय बांसिनखौनो नुनो मोना अब्लाबो माने ओ दाथ' गोदोनि बादि बेफोरबादि जि इन्दिनि एम्फौनि जिफोरा मानोे दा आथिखालाव गोबां बेसेन जानानै फैबाय आरोना
औ बेसेना बारायबाय
औ
सिगाङावथ' नोङो सिगांनि समाव हा
नोंथाङा बे दानाय लुनायनि सायाव एसे एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां।
औ नोंथाङ ओ। जोङो बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदाय जोङो मा होनो आबै आबौमोननि समाव माने
औ
आंबो बां बांसिनानो माने लेखायाव बा बिजाबावसो फरायनानै मोननाय आरो
औ औ औ
जोङो गोदो गोदाय मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै लाजोबोमोन माने बबेबा बिलाइ बा बिबार बेफोरखौ ज' ज'यै माने सिफ्लेनानै बा नोंथां होननाय बायदि बेबायदि खालामनानैसो रंखौ होयोमोन नङा होमबा गाबखौ दानिया दखानाव नों गलायाव बायबानो मोनो बेबादिनो गोमालांनो हमबाय आरो
औ द' थारायो
सिगांनि बादि जोंनि गोदोनि समनि बादि सालखुन्था गैला दानिया हतसाल ओंखारबाय
अ अ
बेबादिनो बायदिसिना उइभिंफोरावसो दानाय जासै न' न' जोंनिया गोदो मा होनो आबै आबौनि समाव न' न' गावबाागाव मा होनो न'आव न'खराव गंसे माने साल खुन्था थायोमोन आरो
अ अ नंगौ अ थारैनो माने आथिखालाव जोङो बेफोर खौनो नुनो मोनलिया आरोना।
औ औ गोमालांनो हमबाय।
औ ओ ओ बुंनो थाङोबा जोंनि खाथि खाला ओनसोलावबो साफा सानै सोर जेनेबा जि दाग्रा दङ बिसोर माने गावसोरनि जिउखौ माने बेफोर जि जि दानानै बेफार फालांगि खालामनानैनो माने बिसोरनि बिसोर बिसोर गावसोरनि जिउखौ सालायो एबा खुंलाङो आर ना नोंथां
औ जोङो दाबो
औ औ
नाजाबा हायो नङा होमबा नोंथां जोंनि माने
औ औ
जोंनि ओनसोलावबो दङ बेबादिनो सोरबा साफा सानैया सालखुन्था दाननानै बिदिनो गय फि बिफांबा औवाखौ दाननानै साल खुन्था गायनानै न'आव बिदिनो गावबागाव जोमनो गाननो आन्था बेबादिनो दायो। दङ साफा सानै
उम
साफ्रोमबो दाला माने।
औ औ। ओ नोंथाङा गोदोनि दानाय लुनाय आरो दानि दानाय लुनायनि सायाव माबाफोर फारागथि नुनो मोन्दोंना एसे फोरमायजागोन नोंथां।
औ माने जोंनि गोदो गोदायनि दानाय लुनाय आरो दानि दानाय लुनायनि गेजेराव गोबां फारागथिया नुजाथिबाय आरोना। सिगाङाव जोङो सिगाङाव जोङो आखाइजोंनो गावनो खुन्दुं लुना नै इन्दि बिफांनिफ्राय बिलाइनिफ्राय एम्फौ फिसिनानै एम्फौनिफ्राय जोङो फि फिथोब फिथोब मोनोना बेखौ फिथोबनिफ्राय जों खुन्दुं खुन्दुं थुनबाय बेबायदिनो न'खरावनो दायोमोन। जोंनि माने आबै आबौनि फिसा फिसौफ्रा सोरांबानो साल खुन्थायाव जिरायनानै जि जोम बेबादिनो जोमग्रा बा गामसा बा दख'नाफोरखौ दायोमोन आरो दानिया माने मेचिन जुग जाबाय आरो।
औ
मेचिनावसो दानिया गोबां मेचिनावसो दानाय नुसै
औ नंगौ माने मेसिनाव जोंहा खम समनि गेजेरावनो माने गोबां जि फोरखौ दहननो हायो आरोना औ
औ औ नोंगौ नोंथां नोंगौ समनि माने समनि माने आंखाल नंला आरो।
औ औ औ
औ नों खम समावनो एसे खमावनो गोबां सि जोम दानो हाबाय।
औ आरो औ आरो जोंहा जेरै गोदो गोदाय जोंहा ओ सानै बिब' बिनानाव आसागि बैसागि बिसोरखौ बुंनो थांब्ला माने बिसोरो गोबां दानो लुनो गोरों माने गावसोरनि साजों अख्राङाव अख्रां जाहाज बिरलांबाबो बेजों लोगोसे दाउ बिरलांबाबो माबा मोनसे नुबाबो माने बिसोरो दसेनो माने खम समनि गेजेराव बिसोर आगरफोरखौ एरखांनाय एबा सेबखांनो हायोमोन आरो ना। जोंहा बेफोरखौ ओ गोदो -गोदाय जेनेबा फोथायो आरो मिथिबोदों जोङो बेफोरबायदि होननानै आरोना आथिखालावथ' बेफोरबादि ओ आगर एरखांनो हानाय बेफोरबायदि ओ आइजोआनो गैला बुंनो थाङोब्ला
औ नंगौ नोंथां।
दा नोंथां समाबो जाबाय जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियानो दोनथ'नाय जाबाय।
औ दे नोंथां।
औ